औ हेलौ नोंथां
खोनादों नोंथ खोनादों नोंथां खोनादों मोजां नोंथां मोजां आङो दायो नोंथांनाव कल खालामनायनि जाहोना औ नोंथां जोंनि
बर' सुबुंफोरनि माखासे माखासे बेफार फालांगि मावनाय बा माखासे जिब जुनारफोर फिसिनानैहाय मुलाम मुलाम्फा जानायनि सोमोन्दै आङो नोंथांनाव कल खालामनाय जादों आरोखि ना नोंथाङा सम होनो हागोन ना आंनो औ दा बेफार फालांगि बुङोब्ला जोंहा जोंनि बर' सुबुंफोरखौहाय बेफार फालांगि फालांगि फारसे जोबोद खम मावनायखौहाय जोंनि बर' सुबुंफोरखौहाय नुनो मोनो बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओनसोलाव गोबां गुबुन हारिफोरखौसो बा गुबुन हारिनि मानसिफोरखौसो बेफार फालांगि मावनायखौ जोबोद नुनो मोनो दा जोंनि बर' सुबुंफ्राबो बेफार फालांगियावहाय लासै लासै दावखोबोनायखौ नुनो मोनदों दा जेरैहाय गामि ओनफ्राव जोंहा बुङोब्ला माखासे आइजोफोरखौबो जोंहा बेफार फालांगियाव बेवहाय जौगाबोनायखौ नुनो मोनदों दा बुंनो थाङोब्ला
दा
दाउ अमा फिसिनाय बायदि बायदि जिब जुनारजोंनो जोंहा बेफार फालांगि खालामनानै जोंनि बर' सुबुं बा बर' आइजोफोरखौ जौगाबोनायखौ नुनो मोनदों दा बिदिन्थि बुङोब्ला जोंहा फालांगियावहाय माखासे बर' आइजोफोरखौहाय दाउ अमा बोरमा फिसिनायखौ नुनो मोनो जेरैहाय दाउ फिसियोब्ला दाउनिफ्राय जेनोखि नैनिफ्राय नै खावसे केजि जानाय दाउखौहाय जोंहा हाथायाव बेफार फालांगियाव जोंहा हाथायाव फानहैयो थामजौनिफ्राय ब्रैजौसिमावहाय आरो मासे हांसोखौ जोंहा हाथायाव फानहैयोब्ला ओ बाजौनिफ्राय द'जौसिनि गेजेराव मोननो हायो जायनाखि जोंनि बर' सुबुंफोरनि जा ओ जिउ खुंनायाव बा जोंनि बर' सुबुंनि संसारावहाय गोबां ओ रांखान्थि बिथिङाव गोबां गोबां मुलाम्फा बा मदद होनायखौ नुनो मोनो दा आ बैफोरबायदि जिब जुनार फिसिनानै फालांगि खालामनायखौबो जोंनि बर' सुबुंफोरखौहाय लासै लासै जौगाबोनायखौहाय ओ नुनो मोनो आरोखि दा
नंगौ नंगौ
बै दाउ हांसोफोरनि अनगायैबो जोंहा ओ बोरमा फिसिनायखौबो नुनो मोनो जायना खि जोंहा न'खरनि साखाथि फाखाथियावनो बोरमानि फार्म बा बोरमानि माखासे ओ फार्मफोर आथायनानैहाय जोंनि बर' सुबुंफोरखौहाय जौगाबोनायखौ नुनो मोनो जायनाखि बोरमायावहाय जोंहा ओ न'निफ्राय आदार होनो गोनां जाया बा ओ बायनानै आदार होनो गोनां जायिनि थाखा जों बोरमाखौ फिसिनायखौ नुनो मोनो जायनाखि बोरमाया मिथिंगानिफ्राय मोन मोननाय माखासे गांसो दोंसो बा माखासे गोथां बेसादखौ जानायलाय ओ बोरमानो जोंहा ओ माखासे रांजोंहाय ओ आदार बायना होनो गोनां जाया जेरै दावउ हांसोनो माखासे माइरं दाना बायदि बायदि बायना होनो गोनां जायो बैफोरबायदि ओ दानाफोर बायना होनो गोनाङैनि थाखाय जोंहा बोरमा फिसिनायखौ नुनो मोनो आरो जायनाखि बोरमाखौ जोंहा ओ हाथायावबा बे फालांगि खालामोब्ला जोंहा ओ गोबां मुलाम्फा जानायखौ ओ नुनो मोनो जेरैहाय बेहाय मासे बोरमाखौ फानोब्ला जोंहा ब्रै रोजानिफ्राय बा रोजासिमावहाय मुलाम्फा जानायखौ नुनो मोनो आरोना जायनाखि बोरमाया जोंहा ओ मासे बोरमाया ओ स्निनिफ्राय दाइन मासनि गेजेरावनो गोबां फिसा होनायखौ नुनो मोन जायनाखि फिसाफोरखौहाय जोंहा बेफार फालांगि खालामनानैबो गोबां रां आरजिनो हायो आरो बिनि अनगायैबो जोंहा ओ न'खरावहाय गोबां ओ सुबुंफोरखौहाय बा गामि ओनसोलाव गोबां लाइमोनफोरखौ खेंसालियै बेफार फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनो जायनाखि ओ दाउनि बा हांसोनि फार्मखौहाय आ जनानैहाय जोंहा बेफार फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनो जायना खि दाउ जोंनियावहाय ओ बयलार दाउ बा कयलार दाउ होनना बु नाय जायो बैफोर दाउखौ जोंहा ओ बायना लाबोनानै बा माखासे फालांगिफोरनिफ्राय बायना लाबो बोनानै साखाथि बाखाथि मोनसे निजोम जायगा बा ओ न'खरनिफ्राय एसे गोजान जानाय बा न'खराव मोनामफैयै बायदि जायगाखौ सायख'नानै जोङो बै दाउ बा हांसोनि फार्म हथायनाय नुनो मोनो जायनाखि
नोंगौ
बै दाव हांसोखौहाय से मास बा से खावसे मासनि गेजेरावहाय फेदेरनानैहाय ओ माखासे हाथाय बाजाराव फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनो ओ बेयावहाय जोंहा नैजिनिफ्राय नैजिबा रांसिम मासे दाउआव मोनो जायनाखि जिस्नि जौ बा जिबा जौ दाउ सोनानै जोंहा ओ नैजिबा रोजानिफ्राय थामजिबा रोजासिम ओ मुलाम्फा जानायखौ नुनो मोनो दा नोंथांमोननियाव बेफार फालांगिनि बेलायाव माबायदि मुलाम्फा
बा माबायदि माबायदि बेफारफालांगि मावनायखौ नुनो मोनो फोरमायनो हागोना नों थां हागोन नोंथां हागोन नंगौ नोंथाङा जागोन नोंथां नोंथाङा मोजां टपिकखौनो सावरायदों माने
बेफार फालांगि होननानै बुङोब्ला माने ओरैबाय
बेफार फालांगि होननानै बुङोब्ला ओरैबायदि माने नोंथां
खोनादोंना नोंथाङा औ नोंथां माने बेफार फालांगि होननानै बुङोब्ला ओरैबायदि जों हमनानै लानो हायो माने जोंनि दहाय नोंथाङा बुंलांनाय बायदि जोंनि बर' समाजाव माने गोबां माने बेफार बेफ फार मावनानै जाग्राफ्रा खम जानायनो दङ आरो नोंथां जेरै जों बुंनो थाङोब्ला ओ जोंनि दानि लाइमोनफोरा गोबां लेखा गोरों माखासे बिए एम ए ग्रेजुवेट एबा पि सिथि खालामबोनायखौबो नुनो मोनदों आरो नोंथां बेबायदिनो बेबायदिनो जों जायखौ बुङो ओ माखासे बै लेखा गोरों लेखा गोरों सुबुंफोराबो माने ओ साख्रि एबा गभर्नमेन्ट जबफोरनि उन उन खारफायालाबानो नैबे माखासे दानि ओ सोलिफु मुगायाव एबा बिगियानारि मुगाजों माखासे बेफार गि एबा माबा मोनसे आबाद मावनायजों जुदि बेफोरखौ जों लांफायोब्ला ओ साफ्रोमबो सुबुङानो जे साख्रि मोनजोबगोन बेबो नोङा ना नोंथां माने औ माने बेफोरखौबो जों नोजोर बोनो हायो जे ओ जोंनि लाइमोनफोरा ओरैनो थायालाबानो जोंनि बारि बागानाव ओ हाफोर थानाय नोङाब्ला माबा मोनसे ओ आबादफोर मावनानैबो जों बेफा फार फालांगि एबा रां गोबां आरजिनो हायो आरो नोंथां जायखौ जायखौ जों बुंनो हायो माने गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि आबै आबौमोननि ओ समनिफ्रायनो जेरै अमा फोसिनानै संसार जाबोदों दाउ फोसिनानै संसार जाबोदों आरो गोबां बेबायदिनो हांसो बोरमा अमा ओ बेबायदिखौ फोसिनानै जाबोदों आरो नोंथां दहोय नोंथाङा जे खौ बुंलांदों आरो बेजों लोगोसे दायो नैबे दानि ओ सोलिफु मुगा एबा बिगियानारि आदबजों बैफोरखौनो जोङो दिनै ओ न'खरसेयाव जेरै अमा फोसिनो थाखाय जेरै अमाफोरखौ न'खरसेयावनो माब ब्रै माबा लानानै एबा ओ दसथा फन्द्रथा लानानै गोबां माने ओ रांखान खाथिनि बेलायाव माखासे रां आरजिनायखौबो जों नुनो मोनदों आरो नोंथां आरो बेजों लोगोसे जों मोसौ मोसौ फोसिनानै एबा मोसौफोरखौ माबोरै फोसि सियो माबोरै बे बेफार फालांगि खालामो होनोब्ला जों दिनै मोसौ फोसिनो थाखाय जोंहा मोनसे लांदां जायगा नांगौ बेनिखायनो जों माखासे ओ मोसौ मोसाफोरखौ फोसिनायखौ नुला आरो नोंथां जा बारि बागान बारि बागान थायो एसे एनै बेफोरावनो माने ओ खानानै जेनेबा मोसौ गाय मानै एबा माथाम न'खराव लानानै बेनि जेनाखि गाइखेर ना बे गाइखेरफोरखौ जोङो हाथाइ बाजाराव फाननानै बेनि रांजोंनो जनाखि गावनि न'खराव सोलिनो थाखाय जे नाखि गोनांथि जानाय माखासे मुवा बेसाद एबा आगजुफोर नै बैफोरखौहाय बायनानै लाबोनो हायो आरो नोंथां
बिदिनो आरो गोबां जों बुंनो थाङोब्ला अब्ला माने जोंनि बर' सुबुं समाजाव गोबां बेफार फालांगिफोरखौ नुनो मोना नाथाय गुबुन गुबुन सुबुंफोर एबा गुबुन जाथिफोरखौ नोजोर होयोब्ला बेबायदिनो गोबां बेफार फालांगियाव जोंनि बर' हारिनिफ्राय एबा बर' समाजनिफ्राय गोबां जौगानायखौ जों नुनो हायो आरो नोंथां एफा मिथिनो मोनो आरो जायनि थाखाय जों बेफोरबो मोनसे मोनसे बिजनेस जायखौ जों दिनै ह बाजार नङाब्ला बबेबा लामा सेराव हाफोर दङब्ला जग्रबसे हाफोर दङब्ला बेफोराव जेरै नार्सारि खुलिनानैबो बेफार फालांगि खालामनो हायो बै दंफां लाइफांफोरखौ फानहरनानै बै जिखिनि फानहरनाय बिथांमोना गायहैयोब्ला माने बेफोर बिफां लाइफांनिफ्राय जों मोजां बारहावाफोरखौ एबा आब बहावाखौ मोननानै जोंनि मिथिंगाफोराबो माने समायना एबा गोगो आबहावाखौ जों लानो हायो आरो नोंथां
औ औ औ
बेफोरखौनो जों बुंनो हायो एबा रायखांनो हायो माने जोंनि बर' समाजावबो माने बेफार फालांगि होनोब्ला लासै लासै दैै जौगाबोगासिनो दं आरो नोंथां बेबायदिनो नुनो मोनो आरो नोंथां बेफार फालांगिफोरखौहाय
औ ओरैनो नोंथांमोननियावहाय माखासे जायनाखि बेफार फालांगि बैफोर जायनाखि माइनि बेफार फालांगि बा बायदि बायदि बायदि फालांगिरिफोर जेरै औवा बायदि बायदि गय बेफोरनि फालांगिरिफोरखौ जों नुनो मोनो मोनोना मोना नोंथां
बेफोरखौ नुनो मोनो नोंथां नुनो मोनो माने बुंनो थाङोब्ला जोंनिथिं होनोब्ला फ्राय न'खरफ्रोमबो माइ आबाद आरो लोगोसे बे गय गयनि आबाद गय बागान नैबेफोरखौनो माने फ्राय
औ
फालांगियारि खालामनायखौ बांसिनखौ नु नुनो मोननाय जासै आरो नोंथाङा
आदसा नोंथां जोंहा समाबो जाबाय दिनैनि थाखाय एसेनोसै नामा नोंथां
जागोन नों
माब्लाबा रायलायफिननोसै नोंथां
जागोन नोंथां जागोन गोजोननाय थाबाय नोंथां